हेल' औ नोंथाङा खोनादों न औ औ एन्थाम जों गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
आरो नखां
आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानैसो फैजेरगौमोन नोंथाङा सम दोङोबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ सम दं नोंथां
औ औ
जेनेबा जोंनि बर' हारिफ्राथ' जेनेबा ना गुरनाय बा सारनाय बे बेफोरो मोनसे आंगो आसारखान्थि होननानै जों मिथिखायो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो नो हागोन नामा नोंथां।
औहा गोनांथां जोंनि नोंथांनि बे आयदायाहाय थारैनो म फफायानो जोबोद मोजाङानो आङो दा जोंनि बर' हारिनि माखासे ना गुरनाय आरो ना सारनायनि सोमोन्दै आङो आङो बुंथिनानै होनो सानदों जे जोंनि जोंनि ओनसोलफोराव माबोरै ना गुरो बा सारो नाफोरखौ माबोरै हमो बेफोरनि सोमोन्दै आङो फथिनानै होनो सानदों दा गिबियावनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोदो गोद आ गोदो गोदाय आबौ आबैमोननिफ्रायनो जोङो ना सारनाय आरो ना गुरनाय बेखौ नुबोदों आरो नुबोबाय थादों आर ना आरो जोंबो माखासे समफोराव जोंबो हमबोनो मोन्दों नाफोरखौ आरो ना। बिब्दिनो जोंनि ओनसोलफोराव जेनेबा जोंनियावहाय ओरैहाय बिब्दिनो दैसा दैमाफोरावहाय हिनजावफोरा गोदोनि समफोराव ज' ज'यै बिदिनो आदै आबै आबै आबै मादैमोनहा जेखाइ लानानैहाय जोङो ना खौहाय गुरनो थाङोमोन आरोना। जेब्लानाखि अखा हानानै दैबाना जानानै दैया हाय रानलांनानै बिदिनो दैया रानलांनानै दैया रानलांबाय नालाय नाया सायावुं नुजाबाय आरोना थब्ल'बाय बे थब्ल'नायखौ नुनानै गोदोनि आबै मादैमोनाहाय जेखाइ लानानै नाखौहाय हमनो थाङोमोन आरोना। जोङो गिबियावनो जोङो ना नाखौ जेखाइजों गुरो नालाय जेखाइखौ माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै जेखाइनि सोमोन्दै आं एसे फंनैसो बुंनो सानदों दा खेलाादोंमोन नोंथाङा? हेल' हेल'मोनथा
औ
खोनादोंना? हेल' हेल'। हेल' आदा। हेलौ खोनादों दा?